औ
औ
अ नोंथां खोनादों?
औ नोंथां खोनादों
अ अ दा जोङो नोंथां बर'फोरनि ओ बर'फोरनि दामनाय देनायनि सायाव रायलायनोसै।
नोंगौ थारैनो नोंथां।
औ बा जागायनिसै नोंथां।
औ औ जागायदो नोंथां।
औ जोंनि बर'फोरनिथ दामनाय देनायाथ गोबां दं। आरो गोबां जि आइटेकबो मोनदों। दामनाय देनाय फोरा इबार अ आरो जोंनि दामनाय देनायफोराथ बांसिनाथो औवा जा। बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो गोबाङानो। गावनो बानय। बानायना लाजोबनाय बेफोर सेरजाफोरखौथ जोंनि ओ जोंनि बर'फ्रानो बानायग्रोदों। बुंनो थांबोला औ दाथ जोंनि बरनि दामग्रा देनायाथ‌ जों फुजाफोराव बाहायबोलाथ जों खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ जों बाहायो बांसिनानो
औ नंगौ
औ अ नोंथांमोननिथिं ओ ओरैनो दामनाय देनायफोरखौ ओ फुजाफोराव फोरबोफोराव माबायदिखौ बाहाय बाहाय बांसिन
नोंथां जोंनि गामि ओनसोल एबा जोंनि साखाथि फाखाथि गामिखौ नोजोर होयोब्ला दायो दामनाय देनाया बिब्दिनो गामिफोराव खेराइ सोलियोब्ला दामनाय जायो खाम सिफुंफोरखौ सेरजा जथा ओरैनोथ‌ आरो आलादा आलादा मानि जायखिजाया जायखिजाया हाबाफारि जायखिजाया फोरबोफोरावहाय दायो बांद्राय नुनो मोननाय जालिया आरोखि खालि बेबायदि माखासे ओ धोरोमनिजों सोमोन्दो थानाय बेलायावहाय खेराइखौ खेराइायाव नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
खेराइ फोरबोफोराव। ओमफ्राय लोगोसे फ्राय बुं नो थाङोब्ला बोथोरारि हिसाबै जोंहा बैसागु बोथोरा बर'फोरनि देरसिन फोरबोफोरावहाय आथिखाल मुगायाव बेफोर जोंनि जे दोरोङारि बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला एबा नुनो मोनथायखाया आरोखि। मानि आथिखालनि मुगाजों गोरोबनाय टेक्न'लजि मुगानि दामग्रा-देग्राखौसो बाहायनानै जोंथ' रंजानाय जायो।
अ अ बे आथिखालावथ' आथिखालावथ' दा बैसागोफोरनि मुवाफोर ओ बैसागो फालिथाइ फोरबोफोरावबोथ' बांसिनानो दा बुंनो थाङबोला मेथाइ खनगिरिफोरखौ लिंबोलाथ' बेफोर गासै मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्टफोरखौसो बाहायनाय जायो। जोंनि जेरै- खाम, जथा, सिफुं फोर दामनानै रोजाबनाय जाया। बांसिनानो मिउजिकेल इनस्ट्रुमेन्ट आरो नुबोला बाहायनायखौ माला माला सिफुंखौ नुयो बाहायनायखौ ओ बांसिनो खिन्थु मिउजिकेल इनस्ट्रुमेनफोरखौसो दामो आरो दा जों जेसेबांनो दा दावगाबोबाय थादों जोंनि दामग्रा देनायफोरा खमिलांबाय थादों बाहायनायफोरा गोबां अ नोंथांमोनाथ' नुखादों आ ओ
औ नोंथां नुदों
अ
ओरैनो औ नोंथां दा ओरैनो बुंनो थाङोब्ला मानि बेबायदि दामग्रा देग्राखौ जोंनि मानि बर'फोराथ' गोबांमानि इउस खालामला आरोखि बाहायलिया आरो लोगोसे बेखौ माबोरै बाहायनाय जायो माने माबोरै बाहायनाय जायो आरो लोगोसे माबोरै बेखौ बानायनाय जायो बेखौ मानिफ्राय बानायो दंफांनिफ्राय ना औवानिफ्राय बेफोरबायदि आइजें आइलाजों हेब माबाना बानायनानै बै गोदोनि जे सम मानि गोदोनि समाव बै बोराय बोराय बोराय बुरिया आरो लोगोसे जिखुनु जाया सेंग्रा सिख्ला बै समावथ' माने गावनो गाव ज' ज' मानि गामियावहाय नों जा एसे रोंगौ बै जा एसे रोंगौ मानि एसे माने गावनि रोंगौथिखौ सेयार खालामलायनानै जे बानायोमोन आरो लोगोसे आ थिखाल मुगायाव बेबायदि थासारियाथ' गैलिया गैलिया गैलिया आरोबाव दानि जुगाव बायनानैबो दामनाय देनाय आरो सोलोंनाया गामि ओनसोलफोराव जानो जा मानि टाउनावनो जा मानिे गोबां खम नुनो मोनबाय आरोखि दा बेबायदि थासा सारिया जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोलिबाय थायोब्ला जोंनि जे ज जि आइ टेक मोनखानाय दोरोङारि बेयो जोंनि गेजेरावहाय बेसेबां गोबाव थागोन होननानै सानो नोंथाङा माने जुदि जों बेखौ बाहायाब्ला जों जुदि बेखौ रोङाब्ला जोंनि जे डेभेलप जानाय बे जि आइ टेक मोननाय दोरोङारि दामग्रा देग्रायाहाय जोंनि थाखाय बेसेबां भेलु थागोन, बेखौ नोंथाङा माबायदि सानो?
दाथ' बेफोरफोरखौ जोंनियाथ' बेेसेबांनो ओ आथिखाल मुगा नायनो थांबाथ' खमिलांबाय थादों गोबांं खमिलांबाय थादों नाथाय दा ओ रि-रिसेन्टलि दा सो सान्दि जोंनि ओ बुंनो थांबा ओ सरकारानो जा जोंनि हारिमु आ आफादानो बेफोरनि सायाव दा नोजोर नोजोर होबाय दं जि आइ टेग मोननायनिफ्राय औ दा जोंनि गामि दा दामनाय देनायाथ' जोंनि गामि गफायाव दा सोलिबो सोलियो दा बुंनो थाङोबाथ' धोरोमनि बाथ्राखौ बुंनो थांला जोंनि आ जोंनि ओ ओम ओ जोंनि गामियाव ओ मंगलबार मंगलबार खालार खालि जोंनियाथ' बाथौ आर'ज दामनाय जायो आर'ज गाब्ला बेफोरखौ बाहायनाय जायो माने आरो लोगोसे गथ' सेंग्रा गथ'फोरखौ दानि जोलैफोरखौ माने फोरोंनाय जायो ओ सब दामनाय देनायखौ अ बांसिन सुबुङानो दामनो देनो रोङा खाम, जथा जा सिफुं जा बेफोर हारमुनियामफोरखौ दामनोनो रोङा सेरजाफोरखौ ओ खासे खानैल' रोङो गोदोनि बोराय बोरायफोरा दा थांना दं आरो बिसोरल' दा दानि जिखुनु बोरायफ्रा रोंगौ बिसोरो जाहाथे फोरोंलांबोला जोलैफोरखौ दानि इयुन जोलैफोरखौ उनहालागि जाहाथे थांना थागोन आरो आं सानो जों दा बेफोर बेफोरनि सायाव जों सरकार जा हारिमु आफादा बेनि सायाव एक्सन लायाबा बे गोमालांगोन आरो थाबनो
नोंगौ थारैनो। दा सिगां समावहाय जिबायदि एसे गेजेर खन्द' समफोरावहाय सोलियोमोन मानि बेबायदि दामनाय देनाया गोग्लैसोनाय बायदि जाबायमोन दा नोंगौ थारैनो नोंथाङाबो एसे आगोलाव दासो बुंदों बे जि आइ टेक मोननायनिफ्राय एसे माखासे खिनिखौ स्ट्रं नुनो मोननाय जा जादों नुनाया जेरै- बर'नि बे हारिमु आफाद आरो सरकारनि ओ सरखारजों जे गनायथि मोनबाय जि आइ तेक दा हारिमु आफादफोराबो इसे इसे अबेबा गामि ओनसोलफोराव जा एबा अबेबा डिस्ट्रिकटआव जायगा लायै लायै माब्लाबा समाव माने मास मोनसे नङाब्लाबो ओ बिदिनो सप्ता खननै बेबायदि दिन लानानै मानि माखासे मोसानायनि आरो दामनाय देनायनि माखासे इन्ट्रुमेन्टफोरखौ लानानै फोरोंनाय मावबादाफोर नुनो मोननाय जादों नोंगौ आरो लोगोसे दे बर'नि माहारियारि फरायसा आफादफोरखौबो बेबायदि लानायखौ गरम बन्द' स समफोराव नुनो मोनो जों बे खोब मोजां आरो बेबायदिखौ लाबाय थालांनो हायोब्ला जोंनि हारियाव मानि जे जोंनि दामनाय देनाय जोंनि दोरोङारि बे जोंनि गेजेराव जोबोर गोथाङै थागोन आरो लोगोसे ओ जे बेनि रोंगौथि बेखौ दामनाय देनाय रोंगौथिया माने जोंनि सुबुंफोरा बांहोनो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोखि
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ। दा-दासान्दि नों थां थ' जोंनि जोंनि बेफोर जायगायाव खाथि खाला ओनसोलफोराव दा खेराइ हान्जा गोबां ओंखारदों खेराइ हान्जाफ्रा जेरैबायदि मोसानाय मुसुरनायफोरखौ प्रेक्टिस खालामबाय थायो बेफोरबायदियावनो ओ दामनाय देनायाबो जालांबाय दं। माखासे औ खाम जथा सिफुं दामनानै खे-खेराइखौ मोसानाय जायोना बेफोराव प्रेक्टिस खालामनाय जायो। एकदम दा दासान्दिथ' आं नुनायाव दा एसे दावगाबोबाय थादों गेजेर स सम नोंथाङा बुंनाय बायदि एसे गोग्लैसोनो हादोंमोन।
औ नंगौ।
हमदों आरो बेफोर गोहोआ न'आथ' गेजेर ससेथ' गथाय गथाय गोमाजोबदोंमोन बुंनो थांबोला आरो दा गेजेरावथ' बां खाम जथा सेरजा बायानायनो गोबाङानो रोङा जोंनियाव दा खासे खानैल' सुबुंफोरा सेरजा खाम जथा सिफुंखौथ' बानायनो रोंगौ दा सेरजाफोरखौथ' मबा मबा गामियाव सासे रोंगो सानै रोङो बबा गामियावथ' सेरजा बानायनो रोङा। औ। गोबां नोङो गोबां गामिनि ओ नागिरनो थांब्ला गोबां गामियाव मोनसेल' गामियाव फासेल' सुबुं मोननो हानाय बेफोरखौ बानायनाय बेफोरनि बागै मिथिनाय दा
नंगौ।
आरो आरो नों नोंथां बुंनो थाङोलाथ' जोंनि माहारि हारिनि दामग्रा देंग्रा जोबोर बेसेन गोसा बुंनो थाङबोला नायनो थांबोला हारिमु आरो जोंनिया
नंगौ थारैनो दाथ' नों नोंथां बुंनो थाङोब्ला नंगौ जों गामि ओनसोलफोरावहाय खाथि खालायाव नोजोर होयोब्लाबो बेबायदि सेरजा बानायग्रा खाम बानायग्राखौ मोननो थांलिया आरोखि बेसेबा गोजान गोजानावसो थायो। जोंनि साखाथि फाखाथियाव माब्लाबा नुबा मोनथिबा मोनथिबाय माने बै सुबुङाबो एसे जेनेबा बोसोर जानानै थैलांबाय सोरखौबा मोनलिया आरो सोरबा सेंग्रा बैसोआवथ' बेबायदि बानायनो रोंगौथि गोनां सुबुङा गोबां खम जायो।
खम जायो खम जायो गोबां खम जायो नोंथां।
दा जों बेफोरखौहाय बानायनानै एबा सोलोंनानै लायोब्ला बे बानायनाय रोखोमफोरखौ सोलोंनानै लायोब्ला जे जोंनि नि थाखाय गाहाम जायो माने गामियारि ओनसोलफोरावहाय नङाब्लाबो माने गामि दरनै दरथामफोरजों ज' जानानै माब्लाबा आं आंनि साननाय मथे आइदिया मथे आरोखि जायबा बे बेबायदिखौ बानायनो रों थि दं बै सुबुंखौ गामिया खाथि खालाया ज' जानानै माब्लाबा समावहाय माखासे रां आरिफोरखौ जुथुमनानै माने कालेकसन खालामनानैहाय एसेखिनि रांखौ जगायनानै जे बै खाम दानग्रा बानायग्रा बैफोरखौ लाबोनानै माने सोलोंनायनि बेबस्थाखौ लायोब्ला आं सानो माने एसेब्लाबो माने बेबायदि बानायनायनि माखासे रोंगौथिया आवगायगोन आरो जौगागोन होननानै सानो आं
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाया जोबोर मोजां जादों आरो जो जोंनि समाजाव दा बेफोरखौ जों गोनांथि होननांगोन हारिमु आफादा बेफोरखौ गोनांथि होनानै सोलोंहांगोन गथ' जोंनि इयुन जोलैफोरखौ होमबासो बेफोर थांना थागोन जोंनि दामना देनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव
औ नोंगौ थारैनो नोंथां
नोंथां होमबा दोनथ'नोसै। उनाव जों राय्लायनोसै मोजाङै आरो गुबुन टपिकनि दे होन